औ खो-खोनादों नोंथां औ खोनादों।
गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजों मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां आंबो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि आंनि खुलुमनाय एबा अननायखौ नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
अह बिदिब्ला जोंहा आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां ओ आं बेखौनो सानगासिनो दंखायोमोन। जों सावरायनो हागोन दे नोंथां ओ नोंथाङा फोरमायग्रोदो एसे। ओ आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथाङा मा आबाद नि थाखाय ओ नोंथाङा मा आबादखौ मावनो सानदों एबा मा आबादनि गियान दं नोंथाङा फोरमायग्रोदो दे।
उह नोंथां आं बिदिब्ला ओ आंनाव थान नाय गियान होनना बुङो नोंथांनो फोरोंनोसै नों थां आंहाथ' गोबां आबाद मावो बेनि गेजेरावनो आङो आबाद मावबावो लेबुनि आबाद आरो नोंथां। बे आबादखौनो आङो नोंथांनो फोरमायनानै होनोसै आरो नोंथां लेबु आबाद खौ बोरै मावनाय जायो। लेबु आबादखौ मावनोब्ला सिगाङावनो नोंथांनो गोबां बिबांनि ना थानांगोन आरो नोंथां। नोंथाङा मा होनल्बा नोंथाङा बेखौ लेबु आबादखौ फालांगियाव बानाय गोन ना न'आव जानो बानायगोन बिनि सायाव सोनारो आरो नोंथां। आं नाथाय नोंथांनो फालांगि खालामनोब्ला बोरै बानायनाय जायो बेखौसो फोरोंगोन आरो नोंथां। ओ गिबियावनो नोंथाङा ओ आबाद मावनोब्ला ओ मा खालामनांगोन जेरै माइ आबाद मावनायाव हालेवनाय जायो। नोंथाङाबो बेबायदिनो हालौवनानै लानांगोन आरो नोंथां। ओ लेबु आबाद मावनोब्ला बेबायदिनो हालौवनानै जोंहा हाखौ गुरै खालामनाय जायो आरो मै होनायनि गेजेरजों जोंहा हाफोरखौ साफा खालामनाय जायो आरो नोंथां। माखासे दाखोर दालाफोरखौ मैया बुद्रुजोबनानै लाबोनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जोंहा हाखौ हासार खालामनो थाखाय गोबोरखि सादनानै होनाय जायो नोंथ। ां गोबोरखिजों लोगोसे जों जोंहा दंबावो बयलारनि खि बेयो जोंहा जोबोद मोजां आरो नोंथां। हाखौ जोबोरैनो हासार गोनां खालामना होयो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनो नांगोन। ओ मा नांगोन होमब्ला नोंथांनो लेबुनि फिफां एबा लेबुनि फुलि नोंथां नोंथाङा लेबुनि फुलि खौ नार्सारिनिफ्राय बायनानै लाबोब्ला गाहामसिन जायो आरो नोथां। बिसिनि बानायनाया मोजांसिन जायो। बेनिखायनो नोंथाङा लेबु फुलिखौ नार्सारिनिफ्राय लाबोदो। लेबु फुलिया फांसेयावनो। थामजिनिफ्राय बाजि रांसो लायो आरो नोंथां। ओ बेबायदिब्ला नोंथाङा लेबु फुलिखौ लाबोदो बेनि उनाव नोंथाङा दिरुंजों ओ सिन बोदो आरो नोंथां सिदा सिदा गायोब्ला नायनोबो समायना नुयो आरो नोंथां आरो लेबुखौ खानायावबो जोंहा गोरलै जायो। बेनि अनगायैबो जोंहा लेबुखौ जेब्ला जोंहा मुलि सारो। हासार होयो लेबुखौाव खायो अब्ला जोंहा। गोरलै जायो आरो नोंथां सिदा सिदा खायोब्ला। बेबायदिनो नोंथाङा लेबुखौ मा होनो। ओ बा मिटार गोजानाव गायोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां। मानो होमब्ला ल लेबु बिफाङा गुवार देरोब्ला जावथुब जावथ थुब जायो आरो नोंथां बिनि थाखायनो गोजान गोजान जायगायाव गायनांगौ। बेनि उनावहाय जोंहा मा खालामनांगौ ओ लेबुखौ एम्फौ एनलानिफ्राय संरैखा खालामनो थाखाय जोंहा मा सारनाय जायो होनबा मुलि सारनाय जायो आरो। जाहाथे लेबु बिलाइखौ एम्फौ एनलाफ्रा जानानै खहा खालामा। आरो जोंहा लेबु बिफांखौ मोजाङै जौनो थाखाय मा माखासे भिटामिनबो होनाय जायो आरो। जेरै नाइट्रजेन फसफरास पटासियाम। बायदि रोखोमनि मुलि होनानै लेबुनि बिफांखौ थाबैनो देरहोनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंहा दंबावो ओ लेबुखौ लेबुनि बिफाङाव जोंहा ओ दै मोनाब्ला गेजेर गेजेर दै सोनानै होनांगौ जायो आरो नोंथां। ओ दैनि राहा बियो जोंनि लेबुनि थाखाय जोबोर गोनांथार। आरो जोंहा लेबुआ बांद्राय बि बांनि दै मोनब्लाबो मा जायो गारजि जायो आरो नोंथां। बेनि थाखायनो जोंहा लेबुनि आबादखौ जोबोद नोजोर होनांगौ जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङा लेबु आबादखौ जेननायनिफ्राय थाम एबा ब्रै बोसोर उनावनो नोंथाङा लेबु आबादखौ मोननो हायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय नोंथाङा लेबुखौ फिथाइ खाजानाय जागोन बे लेबुआ फिथाइ खाजानाया ब्रै एबा बा बोसोरनि उनावनो फिथाइ खाजानाय महराव फैयो‌ आरो‌ नोंथां। बेनि उनाव नोंथांङा लिबु फिथाइखौ खानानै हाथाय बाजाराव फानहैनो हागोन आरो नोंथां। बा बेबायदिनो लेबु फिथाइजों जोंहा गोबां रोखोमनि मुलाम्फा मोननो हायो आरो फाननानै। जेरै लेबु फिथाइखौबो जोंहा मा ओ आसार बानायनायाव बाहायनाय जायो आरो नोंथां। नोंथाङाबो जुदि आसार बानायनायनि रोंगौथि दङब्ला लेबुजों एबा लिबु फिथाइजों आसार बानायनानै फाननो हायो। आरो जोंहा लेबु फिथाइखौ माखासे फेक्ट'रिफोराव साबोन मुलि बानायनायावबो जोंहा बाहायनाय जायो आरो नोंथां। आरोबाव जोंहा मोनसे दोरोङारि जानाय दङ जायखौ बुङो थास' बिबार। बे थास' बिबार जानायावबो जोंहा लेबुनि गोखैखौ सेरनानै जानाय होनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङा लेबुफोरखौ जुइस बानायनानै फानोबा नोंथाङा रां खामायनानै बायनो हायो आरो नोंथां। बेनो जाबाय लेबु गायनायनि आदब आरो बेनि मुलाम्फाफोर नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङाबो नोंथांनाव माखासे रोंगौथि दङब्ला नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ नोंथां ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। नोंथाङा आंनो जोबोर मोजाङैनो लिबुखौ माबोरै आबाद बानायो आरो बेहाय बेखौ जोंहा बानायोबा मा-माबायदि मुलाम्फा मोनो आरो माबायदि मुलाम्फा दं। बेनि बागै आंनो फोरमायना होलांनायनि थाखाय ओ जाहाथे आंबो नोंनि फोरमायनाय बायदिनो उनाव बे लेबुनि आबादखौ मावनो हागोन आं आसा खालामो। दा नोंथांनोबो आंनि गियान बायदि आरो रोंगौथि बायदियै ओ आंङो गय बानायनाय आबाद आरो बिनि मुलाम्फा आरो बेखौ मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो आरो बेयो गय आबाद बानायबा जोंहा माबायदि मुलाम्फा मोनो बे बिनि बारै नोंथांनो फोरमायनो सानदों। आं आं गय आबादखौनो बानायगासिनो दंखायो नालाय नोंथां आंहा गोबां रोंगौथि दं बिनि। बिनि थाखायनो आंङो गय आबाद बानायनायनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनो सानदों। गय आबाद बानायब जों जोंहा ओ न'आव जानायनि थाखायल'बा जोंहा ओ इसेल' गायबाबो जायो। नाथाय जेब्ला नोंङो रां आरजिनो सानो एबा गय आबाद निफ्राय गोबां थाखा एबा रां आरजिनो सानो बिदिब्ला अब्ला नोंहा जोंहा हाखौबो गुवार नांगौ जायो। बिनि ओ बिनिफ्राय जोंहा गय आबाद बानायनो थाखाय जों गिबियाव जोंङो गयनि फुलि खौ नोंङो न'आवबो बानायनानै लानो हागोन आरो नोङो सोरनावबा बाजार फ्राव एबा सोरबा फानोब्ला बेखौ गय फुलिखौ बायनानैबो लाबोनानै गायफैनो हागोन नोंथां। नोंङो न'आव बानायोबा बेखौ जोंहा सम नांगौ जायो गिबियाव नोङो। औ फिथाइखौ लादो आरो बेखौ हायाव खबनानै होदो। बिनि उनाव नोङोसोरसे उनाव आरो गाय स्लायदो गायस्लायखांनायनि उनाव बेखौ बोसोरनै दोनबावनानै फेदेरनानैसो नोंङो गयखौ आ ओ गयखौ ओ आबाद बानायनो थाखाय गायहैनाय जायो बेनिखायनो बे गय फुलि उन्दैनिफ्राय बानायनाया एसे गोलाव सम नाङो आरो खमावबाबो बोसोरथामसो फुलिया जानो नांगौ जायो बेनिखायनो नों नोंथाङा ओ थाब मोननो थाखाय बा नोंथांङा गुबुननिफ्राय बायनानै लाबोनानै गायफिननो हागोन। दा आं गय गायनायनि माखासे खान्थिखौ नोंथांनो फोरमायनोसै गय गायोब्ला जोंहा हाखौथ' गुवारानो नांखागोनानो आरो बेखौ जोंङो मो जाङै हालौनांगोन बेखौ हालेवनानै लानांगोन। गय गायनायनिबो मोनसे सम थायो जेरै जोंहा जेब्ला बैसाग दान फैगोन सम अख्ला अखाया जेब्ला जोंनि हाग्लायगोन अब्ला हाफोरा सिदोमा जागोन बे समावसो गायनांगौ जायो नङाब्ला जोंहा रानस्राव बोथोराव गायोब्ला गाया थाङाबो जानो हागौ थैनोबो हागौ आरोना बेनिखायनो जोंहा गय गायनाय समाव एसे अखाखौ नांगौ जायो। ओ हाया सिदोमा जानांगौ जायो। बेनिफ्राय जोंहा गयखौ गायोबा जोंहा बांद्राय खाथि खाथिद्रायबो गायनाङा खमावब्लााबो जोङो सात फुटनिफ्राय आठ फुट गोजानाव गायनांगौ ओ बांद्राय खाथि खाथि गायोब्ला गावजों गाव हावासि जानानै गया मोजाङै बेनिखायनो इसे जान जान खमावब्लाबो सय फुटनिफ्राय सय फुट आठ फुट बिसिम गोजानाव गायनांगौ आरो नोंथां। ओ फारनैथिंबो ओ बिखौ बिदिनो लानो हायो ओ बिनि गयनि जान्थाया ओरै गोलावखौबो साट
साट फुट
नङाब्ला गुवारखौबो सात फुट गोजान गोजानाव नोंखौ बेखौ गायनो हायो आरो नोंथां। आरो गय गायनायखौ जोंहा लारि लारि गायनांगौ दिरुं बोनानै जाहाथे जोंहा इयुनाव गोदान गय गायफिनोब्ला जोंहा बिनि गेजेर गेजेराव गायफिननो हानाय सुबिदा आरो बेजों लोगोसे जोंहा उन्दै समाव जेब्ला गया गोर लै समाव जायो अब्ला बे समाव मोजां नों लारि लारि गायोबा सिदा सिदा गायोबा एसे जानगार जानगार गायोबा जोंहा बेनि गेजेर गेजेरावनो जोंहा गोबां ओ द स्रा आबादफोर गायदेरनो हायो आरो नोंथां। जेरै जोङो गय गोरलै गोरलै समाव जोङो हालदैफोरबो गाय नो हागोन बिनि गेजेराव थालिरफोर गायनो हागोन। ओ हाइजेंफोर गायनो हागोन आरो ओ लेबुफोरखौबो गायनो हायो आरोना नोंथां गेजेर गेजेराव। बिनि थाखायनो जोंहा लेबुखौ सिथा सिथा गायनांगौ आरो एसे जानगार जानगाराव गायनांगौ। जोंहा गय गायनायाव जोंहा बांद्राय जेबो हासार गोनांथि गैलाया जोङो खालि गोबोरखि हासारखौल' होबानो जायो बेयाव गुबुन हासार होनांगौ बारा गोनांथि गैया आरो नोंथां गोबोरखि हासार होबानो जोंहा गया मोजां जायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे गयखौबो जोङो बांद्राय मुलि सारबाय थानांगौ गोनांथि गैया ओ आरो जोथोन लाबाय थानांगौनि गोनांथि गैया जेब्ला बे गय गुदिफ्राव हाग्रा फ्रा जौगोन एबा गय बागानाव हाग्राफ्रा गोजौ जागोन अब्ला बेखौ नोङो एवना होबानो जायो आरो ना नोंथां। बेखौ जों बांद्राय जोथोन लाबाय थानांगौ गोनांथि गैया बे गय आबादा ओ जोंहा गायखांनायनि उनाव ओ थाइजेननो थाखाय जोङो ओ ओस द' बा स्नि बोसोरसो नांगौ जायो आरोना। बिनि उनाव गय फिथाइया बिबार खुंजेनन्नानै थाइजेनो ओमफ्राय जोंहा जेब्ला बे गय गायलायनाया जि बोसोर जायो अब्ला गया बयबो फुरायै थायो आरोना गासिबो थायजोबो जि बोसोरसेनि उननिफ्रायसो नोङो गोबां दिहुननो हागोन आरो ना गय फि थायनि आबादखौ फिथाइखौ बेजों लोगोसे जोंहा गय फिथाइ गय फिथाइयावनो जोंहा गे गय फिफाङाव जोंहा फाथैफोरबो गायनानै जोंहा बेजोंनो रांबो आरजिनो हायो मानि गय फिथाइखौ गायोब्ला नोंहा गेजेर गेजेराव गोबां आबादफोर गायदेरनानै मुलाम्फाखौ बां सिन बोखांनो हायो आरो ना नोंथां ओ बेनि थाखायनो गय बागान गायनाया नोंथांनि थाखाय एसे ओ खाब जा थाव होननानै आं बुंनांगोन नोंथाङा गय बागानजों लोगोसे गोबां आबादफोरबो बिनि गेजेर गेजेर गायदेरनो हायो आरोना नोंथां ओ दा बि दिब्ला नोंथां जोंनि